खोना
औ खोनादों।
ओमफाय माबाना दाबो जायाखै नामा आदा गोहोमना?
जानोलै बेना जायाखै होननाय खोनादां।
माबोरै आपदेटखौनो बानायनानै लायादां बे मानसिया।
जानो। नायगोनना नायाखैथाय मानसियानो उम। ओरैबा ओरै बेस्थ' जाबायना।
उम।
माबाया नोंसिना आमफाय खासिया गायदों होननाया गायखांबाय?
गायखांबाय औ।
उम खोनाया।
माला जौयो नेनांसिगोनलाय होनदां।
उम गासिबखौबो खासिया गायजोबदों ना आरो दंबावखायो ओरैनो फोनाया?
ओरैनो फोनाय दङ फोनाय दङ ओरैनो रनजित जोसा बिदिनो।
उम।
उम।
जारलासोलै जोंनाथ' बोरै फोनो मोनबावगोनथाय दाबो दैयानो गैया। अखा मोजां हायैनि थाखायनो फोनो मोनाखै।
मोना मोनायावल' हायो नालायब्रा दसे दिनै मोनायाव हादोंमोन नामाथाय आं थाल गैबावा अखा हानायखौनो।
थाल गैया आङो अखा हादोंना मादों। उम। ओं दसथानि एदसे बारनानै उन्दुदोंना जेबो थाल गैया आङो।
बाहेरायाव ओंखारबासो ए माथो अखा हादों नोंलाय लायदों आं। हा नागारबायमोन होमबा आं ओंखारबा।
उम मैया मा सानावबो ओरै खा हादोंमोन नामा बेलासियाव जेनेबा आंना मैया फरिखा दंमोन ओरै माबा
बेलासियाव बेलासियाव हायाखैथ' हानाया।
ओ
मोनायावसो हादों होनदों माथो दैस्लुं थालाय लायथारदों माथो फुङाव नायदोंमोन आं।
गैया जोंनियाव।
हायाखै।
हो
मोनायाव हा
हायाखैदां माथो दैस्लुं थालायलायनायखौनो नुवाखै आंलाय।
ओ जोंनिथिं हादोंदां दैस्लुं थाजोबथारदों माथो।
अ ह हराव अखा खोरोमदोंमोन बुस्थुआ। आं दासो गोसोआव फैबाय सिरि मोननायाव। जेबो थाल मोनखायाखै सिमां नुलायनाय उन्दुदों दिनै।
आंबो थाल गैया जै उन्दुदों उन्दुदों सिरि मोनखायाखै। जा गोबावजों खानस्रि ओंखारबाय सोरांसि सोरांसिसो ओंखारनाय जाखादों बाहेरायावबो दैस्लुं ओंखारलायनाय।
गोजांस्रिउ मोनलाय लायदोंमोनथ आङो एसे।
ओ गोजांलायदोंथ' आरो अखा हानायजोंनो।
उम मोजां जायो बिदिबालाय उन्दुनायाव गरमाव।
दा ओ अखा हाबा मोजां जायो हराव थान्दानो।
हाबाथाय हाबा एसे बुरजा हाबाबो जेबो नङामोन मोनायावलाय। सानावबो हानो नाङा बांद्राय।
औ।
बाहेरायाव ओंखारनायाव एसे प्रब्लेम जायोना सानाव बा थांनां बबा थांनां गौबा। नोङो नोङोथ' ग्रुपावबो रायलाय हरलायबावदोंदां ना मैया नाम। मालामोनलाय नों मेसेज खालामलायनाया।
औ गोबाव सानैसोजों रायलाय मोनबाय।
ए हे सोर सोरजों रायलायनो मोनखो।
नामखौबो मिथिला आङो सोर सोर थाय जिखुन जाया हरलाबायबाय।
ए।
औ हरलायलायबाय सिनायाबाबो।
औ।
मा रायलायगोन मा मागोन मोनो। दा हौवानाव नांहैदों हौवानाव नांहैदों सोरनावबा हिनजावफोरनाव नांहैबाय।
फाथथा मोनला मा रायलायनो मा मानो जालाय लाङो।
रं नाम्बारसो जालाय लांगोनलै बे।
औ गोदान नालाय मिथिलायाना।
औ गुदि खिथा मिथिलायाना। इन्ट्र-इन्ट्रडाक्सन लाहराखिसै होनबा नोङो। सिनायथि।
फोर सोंहरबाय अबे एरियानि।
दाहाय आंबो। सम मोनोबा रायलायनायनि मानसि गोदान गोदानफोरजों बे।
औ दाहाय रायलाय जाबावगोन ने जोंहाबो।
उम रेसानो गैलाना दाथ' ग्रुपाव मानसिफ्रा। मा खालामनाया मेसेज खालामना बयबो रायज्लायसिगासिनो दंथारो बे। बयनावबो हाबबाथ'। फैसा सोनायखौनो बन्द'सो खालामसिगोनदां माबायानो एपसानो मारैथाय।
नोंनि नोंनि बेनाव हाबदों बेनाव हाबदों होननायनि। बेनाव हाबदों बेनाव हाबदों होननायनि।
जेनेबा बै गावस्रा मा। इनकाम जाफिननाय जाखो जेनेबा जोंनो बेबायदि फन रायलायनायनि होनायाव।
दा बै मबाइल रिसार्जफ्रानो हाबहैयोदां होननायसो जाबाय।
जानोलै मबाइल रिसार्ज औम एम बि नांगौ होन्दोंना एम बि आनो फैसायाव जाहैयो ना गावसिनिया।
जाहैदां माथो एफा नेट नांगौना‌?
औ
नांलाबायनो नागिराना जाला माला
उम उम
दा सोलिफांजों रायज्लायनोनांसिगोन सोलिफांजोंबो
उ
दाख्लै आं बेनाव हरनोनो मोनाखैमोनदां उम उम
बुथुमखनो
अम्लानो हरनो मोनदों गोमसारजों रायज्लायनो मोन्दों?
उ
ओमफ्राय औ सेफांजों रायज्लाय मोनाखै दाख्लै।
उम
सासे रायजलायबावबासो साबानि टास्कआ खमफिलद जागोन बेसिबांबा गोबाव जोंसो‌ आंना।
दाख्लैनिया साबाया कमप्लिट जाबाय नोंना?
सासे रायजलायबावनांगौ नै आरोबाव।
नोंङा दाख्लै -नोंा दाख्लैनि बे नों साबा कमप्लिट जानांगौ बे जाबाय?
बेनो दाबो कमप्लिट जायाखै।
होनोमबाबो होमबाबो -माबा होजाबाय आरोना एकाउन्ट?
प्रसेस -प्रसेस जाखाबावबाय औ।
औ टाइमा बारबायना ओंखायनो जाफैबाय।
साथामल' रायजलायनायावनो एकाउन्ट सेटाब फैबाय जेनेबा
बयनाबो फैनांसिगौ फैनायाथ'। बिसोर नायासैना रावबो।
थाइनैयाथ' नायलनायसै जेनेबा बेथ' एकाउन्टाव फैया ओरैनो ना?
हाबो डाइरेक्ट भेरिफाइ जाखायो डाइरेक्ट भेरिफाइ खालामो थाइनै थ्रिस्टिं नागिरनाय आरो हाबगोन हाबा।
उ
बे
माबायावथ' एकट एकाउन्टआवथ' थाङागोनदां बे थाइनैया।
नोंनाव माबायाखै मेसेस थाङाखै?
एकाउन्टाव गैया मेसेज फैयाखै आंना ना बे थाइनैयाबो फैफाखायो नामा?
फ्राय दङथ' फैयो।
नोंना मेसेज फैदों?
औ दडाइरेक्ट मेसेज फैदों।
आंना माने एखमबा एखमबा फैनो नागिरला मेसेजआ बिदि फैसा सोनाय हाबनाय बख'नायफ्रा बिदिनो दां आर ना माने जिरसो जिअसो ना नाम्बारा बै माबायाव होनाया एकाउन्टाव होनाया? एसे प्रब्लेम जायो जिअ' नाम्बारा।
औ दा प्रसेसआव बेसेबां दं नोंनाव बे दाहाय हाबगोन नोंनाव होनबालाय।
बाजिस्नि थाखा द'जिस्नि फैसा।
बसे हब आंजों एखे।
हा
आंनिजों एखे होनबालाय।
मारै
नो हाबसै नालाय आं बेखौ लायासै आं लान्जेखौ लायासै आं बे फैसा हाबनाया होनदां
औ।
औ। हायफोर हाबगोन बियो दा मोना मोना।
ओम होमबालाय साबाजोंसो। साबाजोंसो पनसास थाखा ना मा होननांगौ जाखो।
औ बुंनायसै।
सासेयाव दस थाखा।
आं दाख्लैफोरनो होआसैना नोंसोर होबायना।
औ। सासेयाव दस थाखा साबाजों पन्सास थाखा। बिस जनजोंसो एकस' औ माबा दसजनजोंसो एक्स'।
बिदि जागोनदां औ दाखा्लै होनदोंमोन ना आद थाखा सोरबा। दस थाखा होनलायनाया रालायबा सासे मानसिजों। बिदिसो जासिगोन बे।
उम
उ
नोंना दाथ' त्रिस जन जाबाय नङा होनबा दिनै
थामजिसे जागोन आरो रायलायजोबोबा।
उम उम साबेसे रायजलायनो मोनो होन्दों सानसेयाव जेनेबा। आनि सानसेयाव।
औ त्रिस जन मानसिजों बुनो हागोन आरो ना रायलायनो हागोन।
सानसेयावहाय माने बिनि लिमिट आ आसा। ओरैनो थानायाव बेबायदि रायलायनानै थाखा खामायाबालाय आरो माथोबावब्रा ना।
औ ओरैनो थास्लाय स्लाय।
औ खामानि गैथ'वाबा बेखौनो रायजलायनानै फन रायजलायनानै फैसा मोनोबा।
मोनोबाथ' मोजां बिदिनो मोनलांबाय थायोबाथ'।
उमम। दलदबो दोनजाया नालाय रायजलायलाबाय थानांगौ सिरिबो थ। थाजाया ओमफ्राय हनै दे रेस्ट गोयै बाब बाब औ ओम
लासो
मालाय रायलायनो गोरोंफ्रासो रायजलायबाय थायो नोंसोराव।
ओम ओम।
जेनेबा आंथ' नोंनाव दाहायबाबो। हरजाबावगोन आरो नोंबो आंनाव हरफिनजाबावगोन दा।
औ हरजायो आरो मोनायाव हरजाबावो औ।
जेनेबा औ जायो। सासेजोंनो सानसेयाव खेबबा खेबबा मोनखायो।
खेबबा गाहाम औ मोनजोबो रायजायजायो गोसोब जेबो नङानो।
ओम ओम ओम ओम बिदिबाथ' जाबाय नै माथो अखा थाइहांदों। थाइसे थाइनैखो होहांदो।
गरम जालायबायना हाहां हाहां जादों।
एलाय होबाय जोंनाव नै थाइसे थाइनै होबाय। नोंसि निथिं होआखै?
गवाखै होहां होहां होसिगोन खोमा दसे थाना। ओरै औ दे होमबा ना दाहाय लाराय फिनसोलाय ओं ओं